औ खोनादों नोंथां।
अ' नोंथाङा ओ दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो अ
थांजोंहाय आङो दिनै। माखासे मिथिंगायारि आबहावा बेखौहाय माबोरै रैखा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै। नङा होमबा नोंथां औ। दा जोंहा आबहावा होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो जोंनि सोरगिदिं नुनाय जेरै बार, दै, हा, बिफां -लाइफां एबा जिब जुनार गासै खौबो लानानै जोंहा मोनसे आबहावा जायो आरो ओमफाय बे आबहावानि सोरगिदिं थानाय माखासे जेरै बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौ ओ जोङो माबोरै रैखा खालामनांगौ जिब जुनारफोर माबोरै रैखा खालामनांगौ जोङो बेफोरनि सायाव सावरायगोन आरो दा जोङो आबहावाया गेब्रेंनाय जोहा मानि थाखाय जागासिनो दङ जोंनि बिफां लाइफां दानफायनाय जिब जुनारफोरखौ फोजोबस्रांनाय हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि आबहावाया लासै लासै मा जाबोगासिनो गुबुंले जाबोगासिनो दं नङा होमबा दा बे बादिया बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि सरखाराबो मा खालामगासिनो ओ जेरैहाय बोसोरफ्रोमबो ओ बा जुनावहाय जोंहा मोनसे बिफां लाइफां गायनायनि हाबाफारि जोंहा सरखारा ओ माखासे खान्थिफोर दानानै हर होदों आरो। बे खान्थिखौ लानानै गासैबो फसंथानफोरावनो स्कुल, कलेज, जेक ओ हस्पितेल बेफोरबायदि जेखि जाया फसंथान जाया मानो बे दिनखालि जोङो गाय बिफांखौ गायथारनांगौ आरो। बेबायदिनो साफायाव फांफा नङाब्लाबो जोङो खौसे जानानै माखासे बिफां फुलिफोर खौ जोङो गायनो नांगौ आरो बे बिफां फुलिफोरखौहाय जोङो ओ गायोब्ला जोंनि बै ओ जोबलांनो हमनाय बिफांफोरखौ जोङो आरोबावा मा ओ फोथांफिननानै जोंहा आबहावाखौ गोग्गो ला खिनो हायो नङा होमबा? बेबायदि आरो दा जोंनो सरखारा जे मोनसे आयेन दानानै होदों बेनि थाखायल' जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ बे नङा। मानो होनोब्ला जों गासिबो ओ गावनि मेगनजोंनो जोङो रोखा रोखा नुबोगासिनो दङ जे बिदुं बांनाया जोंनि गेजेराव बेसेबां बांलां गासिनो दङ बिदुंनि दुंथाया ओरैबायदि बांलांदों जे जोंनि समावहाय ओरैबायदि थानो हायोबायदि जोंनि गेजेराव गरम आरो नांगौ रोखोमनि बायदि ओ नांगौ समावहाय थोजासे बिबांनि अखाफोरखौ जोङो मोननो हाला बेबायदि जाबाय आरो जोंनि बे ओ आथिखालनि मुगायाव बेनिखायनो जोंहा ओ आबाद मावनायाबो जोंहा सम मथे जाला बोथोरजों जोंहा थांफाला बोथोर बारलायलायबाय अब्लासो जोंहा माइ गायनो मोननाय अखा हानाय बेबायदि जाबाय आरो। दा बेफोरखौ जोंङो आबहावाखौ गोग्गो एबा समानथायाव लाखिनोब्ला जोंहा मा खालामनांगोन सिगांङावनो ओ बिफां लाइफांखौ जों गावनो गाव गोसो जानानै जोंङो गायनो नांगोन आरो जों जे सरकारा होनाय बिथोन बेनि थाखायल' जों गायनांगौ बे नंङा जों गावनो गाव गोसो जानानैसो मा बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन। आरो ओमफ्राय होमब्लासो जोंहा मा जोंङो बे आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन जोंङो माखासे ओ बिफांफोरखौ गायाब्लाबो जोंहा ओ माखासे फिथाइ जाग्रा फिफांफोर दंङ जेरै थाइजौ खान्थाल ओ माखासे सलेखा एबा जलफि फिथाइ बेफोरखौ जोंङो फिफांफोरखौ गायनो हायो आरो बेफोरो जोंनो मा आ ओ जोंनि बे आबहावाखौ समानथाइ लाखिहोनाव लोगोसे मा खालामो जोंनो जानो थाखाय फिथाइ सामथायाइ होयो थानो जिरायनो थाखाय जोंहा सायख्लुम होयो। बेबायदि नंङाहोमबा दा बिफां लाइफांनिफ्राय जों जे गेस अक्सिजेनखौ लायो बेखौ जों मोननो हायो। जुदि आरो जों जे गेस कार्बन डाय अक्साइदखौ हगारो बे गेसखौ जे बिफांङा सोबनानै लायो जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंनि ओ हगारनाय माखासे कार्बनडाइ अक्साइड गेसफोरखौहाय ओ बिफांफोरा सोबनानै लायामोनब्ला जोंहा मा जागौमोन बे थांनानै थानाया जोंहा गोब्राब जागौमोन आरो आरो जों जे ओ हां लानायाव बाहायनाय बे अक्सिजेन गेस बेखौ जों मोनाब्ला जोंनि थांनानै थानाया गोब्राब जागोन आरो। आरोबाव जोंहा बेबायदि बिफां लाइफां गायनाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओ मावनां हाबाफोर दंआरो। दा बिफां लाइफांखौ सोरबा सासे मानसिया सुबुंङा फांसे दानफायोब्लानो जोंहा बेवहाय मा दसथा बिफां गायनांगौ होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो। मानो होनोब्ला मोनसे फांसे बिफांखौ दानफायनाया मा सासे सुबुंखौ सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामनायजों समान जायो आरो बेबायदि। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गोसो होनानै बिफांखौ गायनो नांगौ। आरो जोथोन लानांगौ गायनायजोंल' जोंङो जाया बिफांङाव जोंङो जोंङो नांगौ रोखोमनि दै होनांगोन जोथोन लानांगोन आरो आरोबाव जोंहा बेबायदिनो हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनायनि थाखायबो जोंहा अखानि बिबांङा खम जालांगासिनो दंङ' नंङा होमबा? हाग्रामा ओनसोलफोरखौ जोंनि सुबुं माहारियानो बांद्राय सुबुं बांनायनि जाहोनावनो मा जागासिनो दंङ' ओ हाग्रामा ओनसोलफोरखौ लासै लासै सिफायगासिनो दंआरो। सुबुं अनजिमाया बांबाय थोजासे बिबांनि हा हु गैला। जोंहा मा खालामबाय हाग्रामा ओनसोलखौ सिफायनानै बेयाव हादान एबा फामु जानो थाखाय सुबुंफोरा थाहैयो आरो दा बेफोराव जोंहा मा हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांबाय। लोगोसेनो जोंहा बेवहाय मा जाखो जिब जुनारफ्राबो थानो जायगा गैला। बिसोरबो ओ बे हाग्रामा ओनसोल फोरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैबाय बा खायफा जिब जुनारफोरा गामि ओनसोल ओनसोलाव फैनानै गोबां खहा खालामफैयो जेरै आबादनि खहा। न' बांनि खहा। होमबा सुबुंनि जिउ खहा बेबायदि गोबां जिउ खहा खालामफैबाय आरो जिब जुनारफोरा।
औ
मानो होनोब्ला हाग्रायाव थानो थाखाय मो जायगा गैला एबा जानो थाखाय आदार थोजासे बि बिबांनि मोनजाला। बिनि थाखाय बेबायदि गामि ओनसोलावसो फैनानै आदार नागिरफैनायखौ जोङो नुनो थांसैआरो। ना जों सुबुं माहारिया बेबायदि सानफा एफा हाग्रामा ओनसोलखौ फोजोबस्रांबाय थायोब्ला जोंनि बै माखासे ओ बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौबो जोङो मोननो हानाय नङा आरो। जोङो नायनो लुबैब्लाबो जों मोननाय नङा। आरो जोङो अखाखौबो जेरै सम बायदि मोननाय नङा आरो। होमबा जों सम बायदि अखा मोनाब्ला जोंहा आबाद मावनायावबो जोंहा फारसे बेराफारसे खहा जाखाबाय जोंङो आबादखौ नांगौ ओ सम मथे गायाब्ला जोंनि आबादफ्राथ' मोजां फिथाइ थायखानाय नङा। बेवहाय ओ फिथाइफ्राबो मोजां थायनाय नङा एम्फौ एनलाफ्रा बांगोन बेबायदि जागोनआरो बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया सांग्रां जानांगोन जे ओ बैफोर बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनाय बेफोरनिफ्राय जों गावनो गाव ओ एसे साबधान एबा जानगाराव थानो नांगोनआरो। दा आंनि ओ नोंथांनावहाय आबहावाखौ समानथाइ लाखिनायनि सोमोन्दै बेखौनो बुंबाय। ओ नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ आं नोंथांनि ह्राम बुंनायावहाय माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय दा आङो जोंनिनो ओनसोल लनि जोंनि बा जोंनिनो आंनि जायगानि बारै नोंथांजों रायलायनो सानदोंआरो।
औ
जेरैबायदि दाथ' जोंना मा गरम बन्दनि माने सोलिगासिनो दं नालाय दाथ' बो बेरायनो थाङो ओ दावबायनो थाङो दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा ओबावबा दावबायनो सानदोंब्ला आङो जोंनि हायुंङारि हाग हाग्रामा रायमना बेनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरो ओ दा जोंनि बे हायुंङारि हाग्रामा रायमनायायावहाय नोंथाङाबो नोंथांनि न'खरजों फैनानै माखासे गोजोननाय लाफैनो हागोन। जेरैबायदि बे बे हायुङारि फा हायुङारि हाग्रामाया जोंनि न'नि ओ साहा फारसेथिं गोग्लैयो जाय जिबा किल'मिटारसो गोजानाव दङ आरो ना दा बेयावनो मा माखासे गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां खौ ना नुनो मोनगोन आरोना बिनिफ्राय आरो जौसेथानिबो बारा गुबुन गुबुन रं गाबनि मा सिखिरिफोरखौ नुनो मोनगोन आरो ना बेनिफ्राय मा दंबावो ओ जायनाखि ओ ओ ओ मा होनो गल्डेन ल गुर होननानै जायखौ बुंनाय जायो बे मोख्राखौ नोंथाङा बे जायगायावहाय नुनो मोनगोन आरोना जायनि थाखाय जोंनि रायमना हायुंङारि हाग्रामाया मुंदांखा आरो बेजों लोगोसे मा दङ नों नोंथाङा जुदि बे हाग्रानि हाग्रामानि सिङाव हाब नानै जुदि जिब जुनारफोरखौ नायनो लुुबैदोंब्ला बिनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय मा मोनसे जिबसि ओ थिरननानै थिसननानै होब खानाय दंखायो जेरावहाय नोंथांङा थामरोजानिफ्राय रांङा ओ स्टार्ट जायो आरो ना। बिनि फ्राय नोंथांङा बेयावनो रां होनानैहाय मान न'खरनि गासैबो सोदो द्रोमा बा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बिमा बिफाखौ लानानैहाय थांनो हागोन आरो ना बिनिफ्राय नोंथांङा बेयाव गाखोनानैनो माने दावबायनो हागोन आरो ना जे जे जोंनि ओ रायमना हायुुंङारि हाग्रामानि सिंङाव जे मा मा दंङ मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौहाय नोंथांङा नायनो हागोन आरो ना। बेल' नंङा बेजों लोगोसे बिनि साखाथियावनो दंङ मोनसे दैय। दैनि पार्क जेरावहाय ओ थामजौ रां होनानैहाय नोंथांङा दुगैनो हागोन बेयावहाय माखासे गथफोरनि थाखाय गेलेग्राबो दंङ ओ बिनि फ्राय आरो बिनि साखाथियावनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि मा रेस्टुरेन्टबो नोंथां थांङा मोननो हागोन आरोना बेयावहाय नोंथांङा माखासे जाग्रा जामुंफोरखौबो जानो हागोन। बिनिफ्राय दं आरो जोंनि न'निनो खोला फारसेथिं मोनसे मा होनो मरनाय साहा बागान होननाय मोनसे दंङ आरो ना। जेरै बे जाय जोंनि आसामनिनो मोनसे देरसिन साहा बागान होननानै बुंनो हायो जेरावहाय माने बेयावहाय नोंथांङा दावबायहैनो थांङोब्ला माखासे रोखोमनि माने साहा बि लाइ गुबुन गुबुनखौहाय नुनो हागोन आरो ना। बेयावहाय मोनसे साहा बानायग्रा न' न' दंङ जेरावहाय नोंथांङा हाब नानैहाय साहाफोरखौ साहाफोरनि बे माने माखासे मा? ओ ओ साहाफोरा माबायदि माबायदि मोनबेसे रोखोमनि दंङ? बेफोरखौ नायदिंनानै माखासे मोनथिनो मोनै बेसादफोरखौ बा बुस्थुफोरखौहाय मोनथिनो हागोन आरो ना। आरो बे बरनाय साहा बागानावनो माखासे जोंनि ओनसोलफोरनि सुबुंफोर खौबा माने बेयावहाय बिलाइ खानो दोननानैहाय बिसोरखौहाय माने रां आरजिनो गोबां मदद खालामदों जाउनाव बेजोंनो जोंनि सुबुंफोरा मा माखासे गावनि न'खरखौ सालायलांनो हागासिनो आरो ना। बिनिफ्राय दंङ जोंनिया बारलेंमारि होननाय जाय दा दाख्लैसो बावाखै गोदानै मोनसे पार्क खुलिनाय जेरावहाय नोंथांङा नोंनि न'खरनि सोद्रोमाफोरजों थांनानै बेराय हैनो हागोन आरो ना। बेयावहाय थांङोब्ला गिबियावनो होनांगोन नोंथांङा जौसे रां होनानैहाय बेयाव हाबनांगोन आरो ना बिनिफ्राय बेयाव अदंङ माखासे दै दैमा जेरावहाय दु। गैनो हागोन। बिनिफ्राय दंङ गथ'फोरनि थाखाय माखासे गेलेग्रा आरो माखासे साजायनाय जेरैय जाय गोजोनो जाय सुबुंफोरखौ गोजोन होनो हायो बिनिफ्राय दंङ बेयावनो माखासे बिफां लाइफां जाय मिथिंगाजों जों खौ माने खाथियावहाय बोनो हानाय जायगा आरो ना बिनिफ्राय अ जोंनि बे जोंनि गसाइगावआवहाय बुधबारखालि बुधबारावहाय मोनसे बाजार जायो आरो ना। बे बाजारावहाय नोंथांङा माखासे गोबां रोखोमनि न'आवनो गायनानै मोननाय आबाद बा फसलफोरखौ मोननो हागोन आरो जेरैबायदि बि सबाय सिबिं बेफोरखौहाय नोंथांङा मोननो हागोन। बिनिफ्राय दैमा माखासे सुबुं फोनिया दैमाया खाथि नङाब्ला माने जोंनि बे हाथा इनिफ्राय नोंथाङा मा माखासे सो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरैबायदि साम'- खांख्राइ, ना, बेफोरखौहाय माने बायनानै लाबोनो हागोन आरोना! बिनिफ्राय जोंनि खाथि ओ जोंनि खाथियावनो दंबावो आरोबाव संकस दैमा आरो बे संकस दैमानि ओमफ्रायबो माखासे ना ओ संकस दैमानिफ्राय गावनानै फैनाय मोनसे दैमा दङ जोंनि न' सेर जोंनो जायखौ होनो जोङो बोराय सारा बे बोराय सारा दैनिफ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि माने साम' आरो नाफोरखौ खन्नानैहाय लाबोनो हायो बिनिफ्राय खननानै जोङो मा खालामो बेखौहाय हाथाय बाजारफोरावहाय फानहैनो हायो आरो ना।
औ।
बेखौ फानहैनानै मा जों गोबां रोखोमनि माखासे रां आरजिनो हायो आरो ना जायखौहाय जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा मा खालामो माखासे रां आरजिनो थाखाय बेफोरखौ खननानै लायनानैहाय हा थाय बाजारफोरावहाय फानहैनाय जायो आरोना बिनिफ्राय नो ओ जोंनि बाजारनिफ्राय मा माखासे अर्गेनिक जायखौ मुलि होयागारा आ माखासे गायनाय आबादफोरखौ मोननो हागोन आरो ना। दा आंनि ओ जों नि दावबायनाय बा जोंनि ओनसोलनि सोमोन्दै बुंनांगौखौ आं एसेखिनियावनो बुंनानै फोजोबनाय फोजोबनो सानबाय औ औ गोजोन्थों नोंथां।